हेलौ खोनादों नोंथां
मा खालामदो नोंथां
नोंथांनि माथोआ मोजां खोनाफैयाखै
मा खालामदों नोंथां
दं नोंथां मोजाङैनो
जोङो दा माइ गायनायनि बागै मोजाङैनो दं नोंथां
नोंगौ नामा नोंथां
जोङो दा माइ गायनायनि बागै सावरायनोसै बिदिबा
नोंगौ नोथां सावराय जागोन नोंथां
माइखौ गिबियावनो जों सोमग्रोना लानाय जायो बेनि उनाव बोरियाव दोननानै बेखौ गाजा बेरहोनानै बेखौ दुब्लियाव हालेवन' फोहैनाय जायो
नोंगौ नोंथां
औ माइआ लासैनो गोजौ जाबोयो
नोंगौ
बैनि उनाव माइआ राब्ला माइखौ जों फुयो
नोंगौ
फुखांनायनि उनाव बेखौ गायो
नोंगौ
माइ गायखांनायनि उनाव
नोंगौ
माइ आ लासैनो गोजौ जाबोनो हमो।
नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंलु सोंनो सानदोंमोन। हेल' नोंथां नोंथाङा माइ गायफेरबायना?
गायबाय
नोंथाङा खनबेसे माइ गायखो?
आं बोसोरफ्रामबो माइ गायो।
नोंथांनि न'खरावबो माइ आबादखौ मावनाय जायोना।
मावनाय जायो।
मा मा रोखोमनि माइ आबादखौ नोंसोरनि न'खरावहाय मावनाय जायो।
जोंनिआव
नोंथांमोननि हालामाव मा मा मा
जोंनि हालामावथ' गोबां रोखोमनि माइ आबाद मावनाय जायो जेरैहाय रन्जित माइसालि जोसा आइजुम बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन माइ गायनाय जायो।
मोसौजोंबो एवनाय जायो। माया मोनसे गांसो जोलैनि बिफां आसामनि गुबुन